आं हेल' नोंथां खोनादों नोंथां
औ खोनादों
औ
बिदिब्ला आं दिनै नोंथांनो बिबार गायनायनि सायाव सावरायनो होननासो कल खालामदोंमोन। नोंथाङा जुदि फ्रिबा आं रायज्लायनो हागोन ना।
अ फ्रियैनो दंथ' दे नोंथां बुंजागोन।
नोंथाङा बिबार गायनायनि सायाव एसे बुंनानै होगोरो हागोन नामा?
हागोन नोंथां औ गिबियावनो आं जागायजेनग्रोनोसै बिबारखौ जोङो गायनो नांगौ। बिबारखौ जोङो सिखारनानै फुंनि फुं जानाय लोगो जों नुयोबा जोंनि गोसोआ जोबोद मोजां नाङो।
औ।
बिबार न'आव बिबार गायबासो न'खौ बिबारजों लोगोसे समायना नुयो। आरो जों बिबारफोरखौ गोबां जायगायाव गायनाय जायो जेरै पार्क एबा न' आरो गोबां बिदिनो बिदिनो मेन लामा हावाय जेरै लामाफोरावबो गाय गायनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो बिदिनो गोबां जायगायाव गायनाय जायो आरो
ओरैनो नोंथांनि बांसिन मोजां मोननाय बिबारा मा?
आंथ' मोजां मोननाय बिबारा आ ओरैनो आं बांसिन गोजा कालारनि बिबारखौ मोजां मोनो
मा नाम बे गोजा खालारनि बिबारनि नामा?
बे गलाब बिबार आरो माबाफोरखौ गिन्दि फुल बिफोरखौबो मोजां नाङो।
ओं नोंथां।
औ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
नोंथाङाथ' मिथिखायो जानांगौ जोंनि हादरारि बिबारा मा?
औ नंगौ नोंथां।
जोंनि हादरारि बिबार होननानै बुङोब्लाथ' जों फामि बिबार होननानै मिथियो।
औ।
ओरैनो जों बिबारखौ न'वावल' गायनाय जाया जेरैबायदि जों न'नि लामा न'नि सोरगिदिं बायदि रोखोमनि बिबार गायनाय जायो जेरैबायदि गलाब जबा गेन्दाय फुल दावदै बिबार जासमि बिबार कप' बिबार कफ'खौ असमिया सुबुंफोरा बैसागु मोसानाय समाव खानायनि खफायाव लायो। बेबायदिनो जोंनि साखाथियाव थानाय जेरैबायदि गोबां पार्क दं जेरै जोहोलावफुरि पार्क बेबो बिबार बारिजों जोबोर समायफ्लेनानै थानाय जों सोरांनाय लोगो लोगोनो बिबारखौ गेवलां गेवथां बारनाय नुयोब्ला जोंनि गोसोआ जोबोर मोजां मोनो आरो जों बिबारनिफ्राय बायदि रोखोमनि इन्डास्ट्री आव लांनानै साबोन धुप सार्फ पारफिउम बायदि बायदिखौ जों बिबारनिफ्रायनो बानायनानै लानो हायो।
नंगौ नोंथां।
आरो बेनि अनगायैबो जों जेरैबायदि हाबा हुखा फुजा बायदि होनोबा जों बिबार नङाब्ला जाथारा
औ नंगौ नोंथां।
जों बिबार बारियाव बारसेल' बिबारखौ जों नुनो मोना बेवहाय गोबां रोखोमनि। गलाय मोन्देर जानानै थानायखौ नुनो मोनो। बिबारा सुबुंनि गोसोखौ बोनो हानाय। मोनसे जिराद। गथ'फोर होननानै बुङोब्ला गथ'फोरा बिबारखौ जोबोर मोजां मोनो आरो बिसोरो। बिबारखौ जानला मोनलानो खालाबायो। बेनिखायनो जों। पार्क बायदिफोराव थांबाबो बिबारफोरखौ खानो होनो नाङा।
नंगौ नोंथां।
दा नोंथाङा एसे बुंदो।
औ नंगौ नोंथां ओ जों। बिबारखौ गायोब्ला जों जोबोरै जोथोन लाखिनो नांगौ। ओ हाग्रा। हाग्राफोरखौ जों फुना होनांगौ आरो बिबार गाय ब्लाल' जाया जेरै जों बिबारजों लोगोसे जोबोद। हासार आरो जोङो सम सम जोङो बिबाराव दै होबाय थायो। थानो गोनां जायो आरो बिदिनो गोबां। ओ जों बिबारखौ जोथोनै लाखिनो नांगौ।
औ।
ओ नोंथांमोननि जायगायाव ओरैनो पार्कफोर दंना गैया।
दङ नोंथां जोंनि जायगायावथ' बुंनो थाङोब्ला। मोनथामानो दङ पार्कआ जेरैबायदि। नाव खाताथिं थांनायाव मोनो जों जोहोलावफुरि पार्क। बेवहायबो गोबां रोखोमनि। बिबारजों दाबायदि समाव बार फुजोबनानै थायो। मानसिफोरा बेखौ गोजान गोजाननिफ्राय। नायनो फैयो जेरैबायदि दालिया बिबार। गलाप बिबार। जासमिन बिबार पेन्सि। गेन्दाय फुल आरो बेनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि जेरैबायदि आं। बारा नामफोरखौबो मिथिजोबा बेफोरखौ गायनानै। बिबार बागानखौ समायना खालामफ्लेजोबो।
औ नंगौ नोंथां।
जेरैबायदि हाबायाव हौवा गोदाननो। एबा हिनजाव गोदाननि थाखाय गोदोनानि माला सुनायावबो बिबारनि मालाखौ होनाय जायो। आरो फुजा फोरबोफोराव जेरैबादि जों इसोरखौ सिबिब्ला जोङो बिबारखौ खुलुमनायाव होयो।
नंगौ नोंथां।
आं बिबारखौ गायनो जोबोर मोजां मोनो आरो बिबारखौ नायोब्ला आंनि गोसोआ जोबोद मोजां मोनो ओरैनोथ' आं गासैबो बिबारखौनो मोजां मोनो। बिबारा जोंनि नखौ समायफ्ले होयो। बेनि अनगायैबो जेब्ला नोंनि न'खराव बिबार बारफुनायखौ नुयो अब्ला गुबुन सुबुंफोराबो बे बिबार बिफां एबा बिनि दालायखौ लांनो बियो।
नंगौ नोंथां।
नोंथांनि जायगायाव बिबार बिफां गायो ना गाया?
औ नंगौ जोंनि जायगायाव ओ जोङो दङ गायो बिदिनो गोबां मानसि गामियावनो दङ आरो बिबार गायो।
आरो नोंथांनि खाथि खालायाव बिबार बिफांनि नार्सारिफोर दङना गैया?
औ दङ नोंथां ओ जोंनि जायगायाव ओरै जेरै कुमारि खाता दारखुसि आरो दुमुरिया बिदिनो गोबां बायदि बायदि जोंनि खाथि खालायाव गोबां रोखोमनि नार्सारि दङ।
आरो मानसिफोरा बेफोरखौ बायनानै लायनो थाङो ना थाङा?
औ खोनादों थाङो। आरो आंबो लानानै फैयो न'आवनो दङ बिबार
औ ओरैनो जों बिफोर बिफांफोराव जेरैबायदि दि जोङो गायनाय समाव हासार एबा बिफाङा जौनायनि थाखाय जोङो नार्सारिनिफ्राय गोबां मुलि मोनो बेफोरखौ लाबोनानै नोंथाङा मालाबा होफेरबायना?
औ नंगौ नोंथां आं बांसिनानो बिदि ओ सरखारि हासारखौ बाहायबाङा आं बांसिनानो ओ गोबोर हासारजों आरो दैजों बांसिन बाहायो आरो। मानो होननानै बुङोब्ला जों सरकारि हासारखौ बाहायोब्ला जोंनि हायाबो गारजि जायो। ओंखायनो आं बांसिनानो गोबोर हासारखो बाहायो आरो लोगोसे दैखौ आं सम मथे होबाय थायो।
औ नोंथां। आथिखालाव बिबार बिफांखौ फाननानैबो गोबां रां आरजिनो हादों जेरैबायदि जों गुवाहाटिनि थांनाय लामायाव लामानि गेजेर गेजेरजों बिबार बिफां गायनायखौ जोबोर नुनो मोनदों बेफोरबायदि गायोब्ला जोंनि आबहावायाबो समायना जायो आरो थांलाय फैलाय नुनाय लामाखौबो जों समायना नुयो
औ नोंथां
जों बेनिखायनो बिबार खौ साफ्रोम न'खरावनो गायनो नांगौ
औ नंगौ नोंथां
नोंथां बिदिब्ला दिनैनि जों सावरायनाय जे बिबार बिफांखौ जों मानो गायनो नांगौ बिनि
औ
राय्लायनायखौ जों बेखिनियावनो दोनथ'नानै उननि समफोराव मोजाङै सावरायफिनसिगोन गोजोन्थों
गोजोननाय थाबाय